दे अ बिदिब्ला जों
औ नोंथां हबा मोनसे आयदानि स सायाव एसे सावरायलायनोसै नोंथां नोंथा ओरैनो दङ दा?
औ दं दं आं फ्रि दं नोंथां।
औ ओमफ्राय माबायदि बोथोरफोरा नोंथां?
हा हा?
बोथोरफ्रा माबायदि नोंसोरनिथिं?
ओ बोथोरा जोबोर गरम दिनै नोंथां।
औ अखा फोर हायाखैना?
अखा फोर गैया नोंथां जोबोर गरम।
औ औ होमबा जोंनिथिंबो नै नोंथां ओ अखा हादोंमोन हराव एसे गोबाङैनो अखा हादों आरो ना। ओमफ्राय दैफ्रा एसे जासाबदों। दैया एसे लोमलाबायदों आरो दुब्लि फोथारफोराव माने नांगौबायदि दैखौ माने नांगौनिबो बांसिन जानानै दङ आरो अखा हानानै। एसे औ होमबा नोंथां जोङो एसे आबहावानि सायावनो सावरायनोसै जोङो मानोना जोङो जोङो आबहावा औ आबहावाखौ जोङो गोग्गो लाखिनाया जोंनि गोनांथार बा जोङो थांनानै थानोब्ला जोङो आबहावाखौ जोंनो नांथारगौ बा गोग्गो नांथारगोन। नङाब्ला जोङो बायदिसिना जेंनायाव गोग्लैनानै जोङो माने सुबुं बा एबा जिउ गोनां ओ जायखिजाया मुवा बेसादफोरा बा बेसाद फोरा जोबस्रांलांनो हागौ आरोना जोङो आबहाखौ जों गोग्गो लाखिनो नाजायाब्ला। ओ बिनिनो औ एसे ससे मोननैसो माने ओ आबहावा गुबुंनायनि बागै आं एसे फोरमायग्रोनोसै आरो।
अ नोंथां जागोन।
औ जोंहा आबहावा गुबुंनाय होनोब्ला जोङो आबहावाखौ माखासे ओ आलादा आलादा रोखोमै जोङो गुबुंनायखौ मोननो हायो। जेरै जों दै दै गुबुंनाय दै गुबुंनाय होनोब्ला जोङो ओ माखासे ओ जोंनिनो गारनाय मैला मैला गारनाय बा जोंनि ओ खिखरसालि बा ओ लेट्रिन बाथरुमनिफ्राय जोंनिफ्राय गलांनाय दैफोरखौ जोङो बै ओ माखासे दैमा गिदिरफोराव बा दै ओ बिलोफोराव जोङो हगारना हरनायनि थाखाय बा बोहैलांहोनायनि थाखायबो जोंनि दैया माने माखासे ओ गुबुंले जायो बा जानो हमदों लोगोसे जों दा ओ दारिमिनफोराव ओ बाहायनाय दै मैलाफोरखौ बिसोरो लैथो फोराव बा बिदिनो दैमा गिदिरफोराव बोहैखार हरनायनि जाहोनावबो बेफोर माखासे दै गुबुंनायनि जाहोना बेयावबो जादों। आरो लोगोसे जोङो ओ गोबां समाव माने आथिखालाव आबाद मावनाय समाव जोङो बायदिसिना रोखोमनि मुलि रासायनारि हासारफोर बैफोरबायदि बाहायनाया जोंनियाव ओ आबादाव होनायजों लोगोसे दैयाव नांनानै ओ उनावहाय अखा हायोब्ला अखा हादैजों बोैखारबोनानै जेरावबो ओ गलायनानै बा दैमा दैसाफोराव गलायहैनानै बेबायदिनो ओ जोंनि दैया माने जोबोद गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायखौ जोङो गोदोनि समाव बा सिगांनि समाव दुब्लिफोराव बोहैनाय बा ओ दुब्लिनि लामाजों नालाजों बोहैनाय दैफोरखौबो जोङो लोंनो हानाय बेबायदि ओ थासारिया जोंनियाव दङ'मोन नाथाय जोङो आथिखालाव जोङो नुनो मोनबायदि जों बेफोरबायदि ओ लोंनो हानाय जों थासारिखौ नुनो मोना जों बेफोरबायदि ओ दुब्लिनि बा बोहैनाय दैफोरखौ जोङो लोङोब्ला बाहायोब्ला जोङो माने जोंनि देहायाव गोबां खहा जानो हागौ। जोंङो बा जोंनि जिउआ ओ गोमानोबो हागौ आरो बेफोरबायदि जेंनाया दायो। माने सोमजिबाय बै दै गुबुंले जानायनि थाखायनो। ओ लोगोसे आरो जोङो बारहावा मा बार गुबुंले जानाय होननानै बुङो ब्ला जोङो माखासे बिथिङाव जोङो नायनो हायो। जोङो बारफोरा ओ आथिखालावथ' जोङो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों जोंनि हां लानायावबो गोबां ओ जेंना सोमजि होनायखौ जोङो मोनदांदों लोगोसे मोनसे मालाबा समाव जोङो ओ बाहारजोंनो ओरैबायदि गुबुंले जानानै जोङो नुसारनाय दैया माने खम जायो। ओ मोले मोले जायो गासै माबायानो। जायगायानो बा ओ बे बारहावाजों बा बेफोरबो मोनसे मोनसे बारहावा गुबुंनायनि जाहोन आरो जोङो माने बायदिसिना ओ धुला बिरहोनाय गारि मथर खारहैनायनि बांद्राय लोगोसे गारि मथरनि उखुन्दै गनाय दा बैफोरनि जाहोनावनो जोंनि बारा गोबांनिफ्राय गोबां गाज्रि एबा गुबुंलांगासिनो। जों बेखौ बा मोनदां हायो एबा नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो आरो इडास्ट्रि ट्रि एबा कारखानाफोराव, दारिमिनफोराव माने गोबां अर सावनानै उखुन्दै गहोनायनि जाहोनाव बे कारखानाफोरखौावथ' जोङो नुनो मोनो। फोराव माने हर सान अर जोंनानै उखुन्दै गबाय थायो। लोगोसे गाज्रि मोनामनाय मोनसे गेसफोरबो गयो बेनिफ्राय। बैफोरनि जा जाहोनावनो जोंनि बारहावाया गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बा जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो आरो लोगोसे जोङो प्लास्टिक बायदिसिनाफोरखौ बाहायनायखौ जोङो सावना होनानै उखुन्दै गबोनायावबो बेफोरबो माने जोंनि बे बार गुबुंले जानायाव माखासे गोहोम खोलैदों आरो। बेबायदिनो आरो जोङो गुबुंबावनाय होनोब्ला जोङो हा गुबुंनायखौ जोङो मख'नांगोन। मानोना जोंनि हाया सानफा एफा जोबोद गाज्रि जालांगासिनो। जोङो जायखिजाया आबादखौनो जोङो गायो नांगौबायदि। गोदोआव जेरै जों फिथाइ मोनोमोन बा जों फसल मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बैफोर हायाव जोङो सेम एबा एखे हायावनो जोङो दायो आथिखालाव गायोब्ला गोजोनि बायदि बा सिगांनि बायदि फसलखौ जोङो बा आबाद फिथाइखौ जोङो मोननो थांलिया बा मोननो हाला। गोदो समाव जोङो रासायनारि हासार बाहायालासिनो गोबोरखि बा गोबोरनि हासार बेफोरबायदि बोरमा खि बेफोरबायदि हासारफोरखौ जों बाहायनानै आबादफोरखौ मावबोदोंमोन। जायनि थाखाय हानि जिउसाफोरा गोमायाखैमोन एबा गाज्रि जानायनि लामायाव थाङाखैमोन बा जोङो बेबायदिनो माने मोजाङै हाया गुबुङा लासिनो रैखायै दङमोन आरो आबादफोरखौ मावजादोंमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनोदि माखासे गोबां मा जाखो आबादफोर मावनायाव जोङो रासायनारि माने दिहुनजानाय बफोर हासारफोरखौ जोङो बाहायोसै जेरै इउरिया पटास ओमफाय डि ए पि बेफोरबायदि माने हासारफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव बै हानि जिउसाफोरा मोजां जिउसाफोरा ओ थैलांनानै बा गैया गोमालांनानै जोंनि हाया हासार गैया। जालांनायखौ बा हास्राव हा एकदम गोरा राखाव। रासि बेफोरबायदि हा जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो मानोना आथिखालाव जोङो बेबायदिनो बै हासारखौ बाहायाब्लाथाय माने आबादानो जाला आरो बे रासायनारि हासारखौ जों बाहायथारनांगौ जाहैबाय। बेफोरबायदिनो हाया गुबुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां बेफोरबायदिनि जाहोनावनो। ओ नोंथां बिथाङा बैफोर माखासे गुबुंनाय बार गुबुंनाय दै गुबुंनाय हा गुबुंनाय बेफोरखौ जोङो होबथानोब्ला बा संरैखा खालामनोब्ला माबायदि जोङो राहा लानांगोन बा माबायदि जों खालामोब्ला होबथानो हागोन गुबुनायनिफ्राय बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे।
अ नोंथां नोंथाङाथ' गुबुंले जानाय जाहोनफ्राव माखासेखौ बुंबाय नों थाङा आरो जोङो हा गुबुंले जानायनि खोथा बुङोब्लाथ' जोङो अ जोङो आथिखालाव गोबां रोखोमनि आबाद मावो गुबुन गुबुन रोखोमनि औ बेफोरावथ' जों गोबां मुलि। रासायनिक मुलि गोबां बाहायो जोङो एम्फौ एनला ओ फोथेहोनो थाखाय आबादा मोजां जानो थाखाय जोङो जोङो जोंनि बे न'आव बानायनानै हासारखौ बाहायनो गारनानै जों बेफोर रासायनिकखो जोङो मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जों बाहायो आरो जोङो आरो बे फोर हायाव बेफोरबायदि ओ रासायनिक मुलि बाहायनायनि जाहोनाव अ जोंनि हाफोरा गोबां गुबुंले जादों। मा होनो बिनि गुना गैया जालांदों बेफोरखौ बेखौ रासायनिक बेफोर हासार खेबसे बाहायबा। ओ खेबसेल' एसे आबादा मोजां जागोन उनाव बे हाया गुन गैयै जालाङो आरो।
औ नंगौ।
ओ जे जेबो खामानि गैयै जालाङो बे हायाव जेबो हासार थालाङा।
बेफोरनि औ राहाया माबायदि माबायदि राहा खालामनो हागोन गोहोबथानायनि राहा बा
बेखौ होबथानो राहा बेखौ होबथानो राहाया जोंनो मोनसेल' जाबाय आथिखालाव जों ओ जेसां हाय जों अर्गेनिक आबाद मावनो नांगोन नोंथांजों अर्गेनिक।
उ।
अर्गेनिक मावबोलासो जोङो बेफोरखौ होबथानांगोन जों गोबां न'आवनो जों गावनो बानायनाय हासार जेरै जोङो खानस्रि हासार होनबाथ नोंथाङा आथिखालाव खानस्रिदो बानायो जोङो बेफोर माबे मा नाम आं बुंखोसो बावबाय भुमि कम्पस्टना मा होनो खानस्रि हासार अ ओ पामि कमपस्ट बे बेफोरखौ जों मेथ'खाआ माबा होनानै बानायनो हायो न'नि मोखौनि गोबोरखिजों जों बानायनो हायो बिनो माखासे सेवनाय। बिलाइफोर माबाफोर बेखौ खनथुमना दोननाय जाबोर आरो बेबो जों मा होनो हासार बानायनो हायो जों गोबां।
औ नंगौ।
अ बेफोरफोरखो बेफोरबायदिना जोङो आरो मोनसे दं जोङो बेफोरखौथ' बाहायबाय हायाव जोङो हासारनि थाखाय आरो जोङो मा खालामनो हायो जोङो ओ जेरै होनबोला जोंनि ओ फानलु आरि गायबाय बा फान्थाव आरि गायबाय बे बिलाइफोराव एम्फौ जायोना जोंनिया। बेफोराव जों माखासे माखासे मुलि बाहायो बेफोर मुलि बाहायनायनि जाउनाव बेफोराव हायाव गोलैनाय बेफोराव हानि गुनखौ गैया खालामो बेनिखायनो आं सानो जोङो न'नि गोबोरखि हासारदो जोङो माबाफोर गोबोरखि हासाराव जों माबाफोर एसे मिक्स खालामनानै जोंनि मा बुंङो मिथिंङानि मोननाय बेफोर गोखा गोखै बे फोरफोरखौो जेरै साद आरारिखौ मा होनो गोबोरखिजों मिक्स खालामना जों बेफोरबायदि हासार बानाय जों सारनो हाबा बेफोराव एम्फौफोरा अरनो हाया माने जों बेफोरखौ अर्गेनिक बेफोर रोखोमै जों खालामनो हायो गोदो बेफोरबायदिनो खालामाम मोनो आबौ आबौमोना।
नंगौ।
दा ओ आथिखालाव एसे खमायलांबाय बिसोर रासायनिक बांसिन बाहायनायखौ नुयो बांसिन मुलाम्फानि थाखाय बांसिन आबाद मोजां जाथों होननानै बांसिन मुलाम्फानि थाखाय गोबां मानसिफोरा बिदिनो मा खालामो ओ रासायनिक बाहायो आरो गाव-गावनि लाबा लाबनि थाखाय बेफोर ा जोंनि आबहावायाबो आबहावायाबो गाज्रि जादों लोगोसे जोंनि मा होनो? सुबुं सुबुंनि देहायारिफ्राबो गाज्रि जादों बेमार आजारजों नाख्रे जादों बेफोरो रासायनिक मुलि बाहायनानै आबाद मावनायखौ जानानै जोङो बिनि थाखाय आं सानो आरो जों बे बेखौ बाहायनांगोन आरो जोङो। अर्गेनिक अर्गेनिक ओ माबाखौ आबादखौ मावनांगोन जोङो जेसेबां हायो जों। अ बेखौ जों बयबो आबादारिया जों ओ अर्गेनिकखौ मावोब्ला। जों मा होनो बेनिफ्राय जोङो मोजां जागोन जोंनि हानि गुनखो जों हमथाना लाखि नो हागोन जोङो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
मोजां रोखोमै दा जोंहाथ' बयाबो न'खर न'खर बे मोसौ। थ थायो बेनिखाय जों बानायनो हायो आरो बेयो।
औ नंगौ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
अ समा जाबाय नोंथां अ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।